औ खुलुमबाय नोंथां गोजोन फुंबिलि
औ जोङो मानि सायाव रायज्लायगोन नोंथां दायो
अ नोंथां जोङो फरायसालिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
सावरायजागोन
औ ओ फरायसालि बुङोब्ला नोंथाङा फरायसालिनि ओ ओ बागै एसे बुंजागोन नामा
फरायसालि होनोबा जोङो राय्लायजागोन नोंथां
औ फरायसालिनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथां
औ
ओ फरायसालि होनना औ औ फरायसालि होनना बुङोब्ला ओ ओ‌ जोंनि आसामनि फरायसालिफोरखौनो लानोसै जोङो
दे जागोन दे
ओ जोंनि आसामनि फरायसालिफोरा ओ आवगायावथ' नोङो ओ जि रिंगायावसो क्लास जायोमोन नालाय
औ
नाथाय दायो जोंना फरायसालिफोरा गु रिंगायाव क्लास जायो
औ
ओ हगारनाय टाइमा जाबाय जोंनाया ओ दुता बा आरायता आरो आरो रे- टाइमखो जोङो बार'ता बा सारि बार'तायाव मोनो आरो आरो जोंनि आसामनि फरायसालिफोरा ओ ओ सरखारि आरो बेसरखारि बे मोननै आरो
ओ सरखारि होनना बुङोब्ला जोंना दा गामि ओनसोलाव ओ गुदि फरायसालि बे गुदि फरायसा औ गुदि फरायसालियाव ओ फरायग्रा ओ स्टुदेन्ट फरायसाफोरनि बिबाङा ओ खमायनो हदोंसै नोंथां
हमबाय औ
औ खमायनायनि गुबै जाहोना जाबाय ओ खाथियाव बे सरखारि फरायसालि फसंनाय एबा गायसननायनि थाखाय नाथाय बे ओ गुदि फराय- सालि सरखारिया जुदि ओ बायलाङोबा बा स्टुडेन्ट बा फरायसा गैया जालाङोब्ला ओ जोंहा फिउसाराव माबायदि इयुनाव माबायदि ओ मा होनो जेंना जानांगौ बेखौथ' नोंथाङा ओ जालांगोन बेखौथ' नोंथाङा सानो
औ सानो सानो
ओ जेंना जालांनायनि गुबै जेंना जेंनाया
जेंना जेंना जालांगोन होनना बुङोबा ओरैखौ जों बुंनो हायो नोंथां जेंनाया बोरै जागोन होनना बुङोबा जोंहा गुदि बा सरकारि स्कुल गैया जानाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि बर'नि बा जोंनि बिमा रावा गोमालांगोन
औ
जोङो गाव गावनि लेंगुवेज गाव गावनि फरायनाय जोंहा प्राइभेट स्कुल जानाय लोगो लोगो जोङो गासिबो टटेलि इंलिसजों फरायनो गोनां जायो नङा ह़ोमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ प्राइभेट जोङो लोगोसे
औ लोगोसेनो बे फरायसालियाव जेनेबा जाखिनि फोरोंगिरि मावनो खुबिदा मोनदों जे बा सुबिदा मोनगोमोन आरो बेफोर सुबिदाया गैया जालांगोन आरो नोंथां मानो होनबा ओनसोलनि ओन औ मानो होनोब्ला जोंनि ओ बरफोरा बांसिनानो फोरोंगिरि सा खरि मावनाय थायो नालाय बे फोरोंगिरि साखि मावनायनि बिबाङा खमायलांगोन आरो नोंथां
खमायलांगोन बा जोंनि जोंनि मानसियानो जेनेबा गोबां टिचार महरै फरायनानै गिदिर गिदिर फरायनानै थांनाय मानसियानो जोंनि गु जोंनि सरकारि बा जोंनि ल खेल गामियाव गामिनि स्कुलावनो फोर फोरोंगिरि जानो मोनो नङा होमबा
औ नोंथां
अब्ला जोंहा
सरकारि स्कुलानो खमायलाङोबा बायलाङोबा जोंहा मा जागोन जोंनिनो खहा जोंहा गोबां मानसियानो फरायनानै थांबाबो जोंहा टिचार बा मास्टार महरै मावनो मोननाय नङा
बेफोरबायदि जालांगोन आरो ओजों जोंहा प्राइभेट स्कुल नाय लोगो लोगो प्राइभेट स्कुलाव जोंहा सासे गथ फोरोंनांगौबा गोबां रांनि खहा जायो जोंहा
औ जायो नोंथां
उम
रांनि खहा जायो होनोब्ला जोंहा ओ गोबाङानो गोबाङानो दानिया ओ नखराव हो सोलिनो हायाब्लाबो माने प्राइभेट स्कुलखौ जोङो ओ होनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय संनायाव गोलैनायखो जोङो फिन नुफिनो जोंनि ओनसोलाव आरो औ नाथाय बेबायदिनो जुदि थांबाय थायोब्ला ओ इयुनाव जोंना ओ बे सरखारि साख्रि फोरोंगिरि मोननाया खमायलांगोन आरो फरायसालि गैयाब्ला जोंनि मिडियामा थांना थानाय नङा बेनिखायनो जोङो औ औ औ दाथ गोबां बिबांनि पास जाना दं नालाय टेथ एगजामाव फोरोंगिरि थिसनथायाइ एगजामाव
औ औ औ औ मानो होनबा गोबां जोंहा गोबां फरायसालियाबो गेजेर गेजेर बायलांबायना
औ बायलांबाय बेबायदिनो औ सरजाबना होनाय जादों नालाय फरायसालिखौ खाथि खाथि नायोब्ला औ नाथाय ओरैनो मोजां खालामनाया ओ गुबुन गुबुन ओं फरायसालिफोरखो मोजां खालामनाया खालामदों किसुमानखौ नाथाय ओ स्टु स्टुडेन्ट बा फरायसा नि आंखाल जाना दङ आरो नोंथां नोंथांमोननि नियाव फरायसालिया ओ ओ सरकारिया बांसिन ना बे सरकारिया बांसिन
जोंनियाव दायो बांसिन सरखारि सरकारि स्कुलानो गोबां दङ जोंनियाव
औ बेहायनो फरायनांगो जायो आरो ना
औ बेहायनो फरायनांगो जायो सरकारि स्कुलावनो गोबां गोबां सुबुङानो बांसिन बांसिनानो गोहोमा दायो एसे एनै प्राइभेट स्कुलावबो हरनायखौ नुनो मोन्दों मानो होनोबा जोंनि आजिखालि सरकारि स्कुलाव मास्टारफोरनि खमिनि थाखाय फोरोंनायनि थाखाय बेफोराव
औ।
गोबां मानसि गोबां सुबुंफ्रा प्राइभेट स्कुलावबो सोनायखौ जों नु दों आरो।
औ।
औ।
ओं फरायसालि होनोब्लाथ' जोंना एग्जामा ओं आगायाव जायोमोन जोंना मायाव जायोमोन? जोङो नभेम्बर दानाव एग्जाम जायोमोन आरो आगोलाव। आसामाव फाइनेल एक्जामा फाइनेला। जिहेतु बोसोरिया एक्जाम बियो नभेम्बर दानाव जायोमोन नाथाय ओं जों दा सोलायनायखौ नुनो मोनदों। बे एगजामा फेब्रुवारि बा मार्चनि गेजेरावसो जानायखौ जों नुनो थांगासिनो आरो दा बावयै। नाथाय आगोल जों फरायनाय समाव ओं नभेम्बर बा डिसेम्बरनि गेजेराव एग्जामा जानानै जोबोमोन। ओ जानुवारि दानखौ जोङो
जानुवारि दानाव माने गोदान क्लास जायोमोन आरो डिसेम्बर दानसेखौ जों थायोमोन बेहाय रिजाल्ट लानाय आरो ओ बे एगजामनि बहि नायनाय बायदि खामानिया जायोमोन। ओ बेनि उनाव
फुरा सोलाय जोब्बाय दायो फुरा सोलायजोबबाय माबाया टाइमानो सोलाय जोबबाय ओम।
टाइमानो सोलायबाय ओ नाथाय दा खोनानो मोननायाव जोङो बे ओ माबाखौ लाफिननो नागिरनायखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो। दा बेसे मा जादों बेखौ जों मिथिला आरो बे ओ गरम बन्द'नि टाइमा थ' दा सोलिगासिनो नोंथां गरम औ। गरम बन्द' जुन जुन जुलाइ बेहाय जुलाइ दानसे थानानै औ आगष्टआव खुलिगोन आरो नोंथां ना थाय आंनि साननायाव आगष्ट आगस्टआवथ' गर आगस्टआवबो बांसिन गरम जायो आरो नोंथां आसामाव। दासान्दिथ' गोबां गरम जागासिनो।
ओरैनो जोंनावथ' गोदोनि गोदोनिफ्रायनो जोंनियाव स्कुलनि गरम बन्द होनोबा जुलाइआवनो जायो आरो ना।
औ जु-जुलाइयावनो जायो।
ओम ओम
नाथाय बेखौथ' सालायनो हाला आगस्ट दाननि से खालाराव खुलिगोन आरो फरायसालिफोरा औ औ
जोंनिया हाद्र जोंनिया हायद्राबादनियाथ' दा जोबनानै दा स्कुला न' खुलिफिनबावबाय जोंनिया।
नंगौ
औ जोंनिया गरमनि बिबां बा दुंहाव थासारिया जोंनिया माबायावनो जायो आरो एप्रिल मे बे मास मोननै मास मोननै गरम बन्द' जायो जोंनिया हायद्राबादाव।
मास मोननै?
मास मोननै जाखायो गरम बन्द'आनो।
औ मास मोनै जायोब्ला
मास मोनानेबा टु मान्स नै नै मान्स गरम बन्द' होनाय जायो आरोाय
औ ओमफ्राय बे ाथ' से बोसोरानो थायो फरायनायनि माबाया
फरायनायनि माबायाथ' बे माबायावनो जोंनिया दा नै जुन जुलाइ जुननिफ्राय अपेन खालामबाय जुननि फिफ कु फाइभव जोबहैयो आरो एगजामाव
एप्रिलनि अब्ला बिथि मिलायना होफिनो आरो आ जों
जोंनि जाे आसामनिजों बिनिजों मिलाया आरो
मिलाया दा जोंनियाबो मा खालामो बेखिनि बिदिनो सोलिबोबाय थादों नालाय आरो
ओरैनो फरायसालियावथ' नोङो सरखारि फरायसालियाव जोंना ओंखाम होनाय बा माबाया मोनसे जाग्रा खाजा होनानाय बेखिनियाथ' थाखाय औ औ
फरायसालिजों लोगोसे बिदिनो थाफादेर बायदियै जोङो अंगन बायदिखौबो मिथियो जोङो अंगनबादियावबो जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो बा गोरलैनिफ्रायनो जोङो फोर रोंहरनानै बा गुदि फरायसालियाव दैथायहरनाय जायो लोगोसे जोङो स्कुलफोरखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनो हायोबा मोजां
मोजां जायो औ साखोन
औ साखोन सिखोन जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोर स्टुडेन्ट फरायनाय हिसाबै जोङो स्कुलफोरखौ सिखोन साखोन स्कुलनि सोरगिदिं जोङो फुल बायदिसिना गायनानै लानो रोङो गायनानै लानो हायोबा फरायसालि नायनो मोजां नुयो समायना नुयो लोगोसे स्कुल जों लोगोसे जोङो स्कुलनि बरुम बा स्कुलनि टयलेटफोरखौ जोङो सिखोन साखोन लाखिनो नांगौ
औ नोंथां समाबो जाबाय उनफोराव मोजां रायज्लायसिन औ नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय औ द